औ नोंथांङा खोनादोंना?
खोनादों नोंथां।
औ ओ बिब्दिब्ला नोंथांङा खोनादोंब्ला नैबे समाव आं नोंथांजों मोननैसो बाथ्रा सावरायनो हागोना नोंथां।
हागोन नोंथां हागोन ।
औ ओ बिब्दिब्ला जों नैबे समाव ओ बर'फोरनि जि दोरोंङारि जि बाख्रि लुनाय जि बाख्रि न'नि खान्थि बा बाख्रि न'नि सायाव जों फंनैसो बाथ्रा सावरायदिनि नामा नोंथां।
ओम साबायखर दे नोंथां।
औ ओ बिब्दिब्ला आं बड'फोरनि जि बाख्रि न' बे बाख्रि न'नि सायाव फंनैसो बाथ्रा बुंसलिदनानै लाग्रोनोसै।
दे नोंथां नोंथां फोरमायग्रो दे।
औ ओ बाख्रि होननानै बुंङोब्ला ओ बर'फोरा गोदो गोदाय समनिफ्रायनो दोरोंङारि खान्थि बादियै आजै आजौमोननि समनिफ्रायनो जाय जमनिफ्राय ओ जोंनि बर'फोरा ओ सोदोमस्रि बा सोदोमस्रि मोननानै रायजो जाबोनो आबाद मावनानै रायजो जाबोनो हमबोदों।बै समनिफ्रायनो बर'फ्रा बाख्रि न'खौ गावनि नखरनि मोनसे गाहाय न' महरै बा नखरनि मोनसे बाहागो महरै ओ लुनानै थाबोनायखौ जों नुदों।
नंगौ नोंथां औ
औ जेराव जोंङो ओ जोंनि जि आबाद मावनाय जिहेथु बर'फोरा आबाद मावनानैनो रायजो जाग्रा गाहाय हारि। ए बेखायनो बर'फोरा बांसिनै माइ आबाद मावनायखौ जों बै माइ आबाद मावनायाव जि माइनि जि फसल आबादनि जि फसल बैफोर फसलफोरखौ आबाद दैखांखांनायनि उनाव ओ जेब्ला बेखौ दोनथुमनो गोनां जागोन अब्ला बै दोनथुमनो थाखाय जाय न'आव बर'फोरा बै फसल सलफोरखौ बा माइ फसलखौ न'आव लाबोनानै जाय न'आव दोनथुमनाय जायो।बै न'खौनो जोंङो बाख्रि होननानै मोनथिनाय जायो। नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां।
औ ओ बे ओ बाख्रिया ओ ओंखायनो बा बाख्रि न'आ बर'फोरनि थाखाय ओंखायनो जोबोरैनो मोनसे गोनांथि न' होननानै जों सानजायो।ओ बर'फोरनि बे बाख्रि न'खौ बर'फोरा गाहायै ओ सानजा बा सा खनाथिं इसिं न'नि ओ एसे दावखोनानै लुनायखौ जों नुनो मोनो बियो बर'फोरनि मोनसे दोरोंङारि नेमखान्थि दंङ।
औ नोंथां औ औ
औ ओ दा अब्ला नैबे समाव नोंथांङा ओ जि बर'फोरनि जि बाख्रि न' बै बाख्रि न'खौ बर'फोरा दोरोंङारि खान्थि माबादियै लुनाय जायो बेनि सायाव फंनैसो बाथ्रा बुंनो हागोन नामा? माने बाख्रिखौ बर'फोरा माबोरै लुयो बिनि सायाव
हागोन नोंथां हागोन। नोंथाङा आंनाव मोनसे सोंथि सोंहरदोंना नोंथां?
औ औ
बर'फोराहाय गोद दो गोदाय माबोरैहाइ जे माइ दोनग्रा एबा बाख्रि न' बेखौ मारैहाय लुयो ना नोंथां?
औ औ औ
दा बिनि बागै आंङो बुंफोर' नाय जेरै जोंङो न'बाख्रि होनोबा जाहैबाय बर'नि मोनसे गुदि जे माइ आबाद दोनग्रा न' खनो बाख्रि होननानै बुंनाय जायो ना नोंथां ।
औ औ
खौ जोङो जेरै न'खौ लुयो बेबायदिनो जिब खुन्थिया गायनानैहाय खुनथियानि सायावहाय एसे हाखौ फोना लासेनो एसे हानि गोजौ बेहाय माखासे जे बाख्लाफोर बा मोनसे ओ फोना दोनथुमनो हानाय मोनसे दोननो हानाय जेरैहाय बुङो सांग्रां बेखौहाय बानायनाय लानाय जायो आरो बेजों लोगोसे ओ फारफ्रोमथिंबो जोङो ओ न'नि इन्जुरखौहाय जों होनाय जायो एबा बाख्रिनि इन्जुरखौहाय जोङो दिन्थिनानै दोनजोबो आरो बेजों लोगोसे जोङो बिनि सायावहाय दानि गोदो-गोदाय गोबांथार बेबायदिनो दारिमिनारि मुवाफोरखौ मोनामोन नाथाय गोदो-गोदाय बेबायदिनो ओ नारा फोर बा बाबा ओ मोनसे जिखुनु मुवाजोंहाय खोबनानैहाय बेहाय मोनसे हाबलाय ओंखारलाय खालामग्रा मोनसे द-दर एबा मोनसे खोरखि बे-बेखौ दोनायल जायो। बेजोंनो बे बाख्रिनि बाय जे गावनि थाबा गाव जे दोनथुमदों माइ आबादखौ बेखौहाय गावनो जानो थाखा फाय बिनफाय बुख्लनानैहाय एसे जानो आन्थाव बिसोर बुखनाय जायो। बिजों बेनो आरो माबा बेखौहाय गोबांथार औवानि फेराइफोर हेबनानैहाय खानानै बेफोरखौहाय बानायनाय जायो आरो
औ ओ थारैनो नंगौ बर'फोरा बेबादिनो मिथिंगा मोजां मोनग्रा बा मिथिंगाजों सोनारनानै रायजो जाग्रा मोनसे हारि नङा होनब्ला
औ नंगौ
ओंखायनो नोंथाङा बुंनाय बादिनो बर'फोरा जि गावसोरनि आंगो मोनसे न जि माइ दोनग्रा न ओ बाख्रि न जायखौ जों बाख्रि होननानै मोनथिनाय जायो बे बाख्रिखौ जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे थादोरसाफोरनिफ्राय जोंनि दोरोंखान्थिजों ओ गोरलैयैनो लुनानै लाबोनायखौ जों नुनो मोनदों। जेरै नोंथाङा बुंनाय बादि ए गिबियाव जोङो बाख्रिखौ एसे माखासे खुन्थाफोर गायनानै बा गोजौ बा अन्थाइ थफाफोर होनानै जोङो हायाव नाङाजासे मोनसे बैसां महरनि खानानै लागो गोनाय जायो आरो बै बैसांखौ जोङो ओ औवाफोरनि जि ओ जेवराफोर बै जेवराफोरखौ फिसा फिसा थुखिना लानानै जों बै बैसाङाव होनाय जायो जेराव जोङो ओ मोनसे जायो बैसांनि महर लायो बेनि उनाव बै बैसांखौ जोङो माखासे थोरि बा नाराफोरजों ओ खेबसे आरोबाव खोबनानै लायो बिनि उनाव आरोबाव जों माखासे औवाफोरनि जि जेवरा फिसा फिसा थुखिनाय जेवरा बै जेवराखौ आरोबाव सायाव होनानै मोजाङै खाजाबनानै लानाय जायो
औ नोंथां औ औ
औ बेनि उनाव बै खाजाबनाय जि ओ जेवरा बै जेवराखौ जोङो गोबोरखि ओ आरो हा बै मोननैजों लगायनानै जोङो
औ ओनथां औ
जि बुथुमनानै दोननाय माइ बा माइनि जि फसल बैफोर फसलफोरा गाहाय फारसे गोलैलाङा बेनि थाखाय बेनि उनाव जों माखासे जेवराफोर बा बेराफोर होनाय ओ जायो जाय बेराखौ जोङो औवाजोंनो बानायनाय जायो ओ माखासे जोंनि दोरोङारि खान्थि बाददियै ओ औवाखौ फिसा फिसा जि खाथि सैनानै जोङो बै बेरा बा जेवराखौ जोङो हेबनाय जायो जायखौ ओ जों बाख्रिनि जेवरा होननानै बुंजागोन बैफोर जेवराफोरखौ हेबखांनायनि उनाव बिनि सायाव जों थोरिनि माखासे उखुम उलाबनाय जायो बेबादिनो जोङो ओ जोंनि जि बाख्रि न बे बाख्रि न'खौ आबुङै लुफुंनानै लानाय जायो जाय न'खौ जोङो ओ जोंनि फसल दोनथ'ग्रा न' होननानै मिथियो
औ औथां औ
औ बे न'आ खोब जोंनि थाखाय गोनांथि न मानो होननानै बुङोब्ला जों आबाद गाहाय मोनसे हारि आबादखौ जोङो मावनाय समावल' बा आबादनि फसलखौ जों मावखांनानै बेखौ बोसोरसेसोम बा फिन आरोबाव ओ फैगौ बोसोराव आबाद मावनायसिम जोङो बै देग्लाय बोसोरनि आबादखौनो जाबाय थानांगोन स बिनि थाखायनो ओ बैफोर आबादनि जे फसल बै फसलफोरखौ जोङो दोनथुमनानै लानाया गोनां आरो बैफोर आबादनि फसल खौ जों ओ मोजां रोखोमै ए-एम्फौफोरा जायाजासे बा आलाय सिलाय जायाजासे ओ बिदिनो गाज्रि थासारियाव गारनानै दोननाय बा गाज्रि जायाबालासिनो लाखिनो थाखाय जों मोनसे थि दोनथुमग्रा जायगा नांगौ जायनि थाखाय बाख्रिया ओ बेबादि थासारियाव खोब जोंनि थाखाय मोजांसिन मोनसे ओ बिदिन्थि
औ नोंथां औ
औ दा अब्ला नोंथाङा ओ बाख्रिनि बागै आंनो मोननैसो बाथ बुंनो हागोन नामा? ओ जेराव आं नोंथांखौ मोनसे सोंथि खालामनो लुबैदों
औ नोंथां दे नोंथां
ओ बर'फोरा जि बाख्रि लुयो बै बाख्रि लुनाय समाव ओ बरफोरा बांसिनै मि-मिथिंगायारि मा थादेरसा मा आइजेंखौ बांसिनै बाहायनायखौ नोंथाङा नुनो मोनो
गोदो गोदाय जे बाख्रि न' बेखौहाय गोबांथार गोबांथार बेबायदिनो हौवानि आगजुजोंहाय बानायनायखौ जों नुनो मोनो जेरै नोंथाङा बुंलांखाबाय जे सोलाय हेबनाय बेबायदिनो औवा खौ खुनथिया खालामनाय बेबादिबा औवाखौ होनाय बेबायदिनो आरो गोबांथार बे थिंगायारि आ फा आगजुफोरखौ बाहायो जेरैहाय जोङो ओ थुरि थुरिखौ हानानै उखुम बानायनाय बेसर गासिबो बेखायनो मिथिंगारि गाससिबो बुस थुजों मुवाजोंहाय जोङो बाख्रि न'खौहाय बानायनाय जायो आरो
औ थारैनो नंगौ जों बाख्रि न'खौ लुनायनि बेलायाव नायनो थाङोब्ला जों बांसिनै मिथिंगायारि थादेरसाफोरनिफ्राय जों औवाखौ बाहायनाय नुनो मोनो।मानो होननानै बुङोब्ला बा गंसे बाख्रि नखौ लुनो थाखाय जोंनो ओ खुन्थानि गोनांथि जायो। जाय खुन्थाखौ जों औवाखौनो बानायनो बांसिनै नुनो मोनो बरफोरखौ बेनिफ्राय बै बाख्रिनि जि बैसां बै बैसांखौबो बरफोरा औवानिफ्रायनो बानायनायखौ जों नुनो मोनो बेजोंनो लोगोसे जि बाख्रिनि जेवराफोर बैफोरखौबो जों औवाजों बानायनाय नुनो मोनो आरो बेजोंनो लोगोसे जि उखुम ओम मुदा बै उखुम मुदाफोरखौबो जों औवाजोंनो बानायनाय नुनो मोनो नङा होनब्ला नोंथां?
नंगौ नोथां नंगौ।
औ बेबादिनो औवाखौ जों बां सिनै बाहायनाय नुयो बेनि अनगायैबो जों थोरि बा मिथिंगायारि बायदि थादोरसाफोरखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनो।
औ नोंथां औ।
औ बिब्दिब्ला जोंनि जि ओ बर'फोरनि जि दोरोङारि न' बा बाख्रि न' आबाद फसल दोनथु बुंग्रा मोनसे न' मख जाथावसिन न' बाख्रिनि सायाव जि बाथ्रा सावरायनाय बे बाथ्राखौ जों ओ दिनै बेखिनियावनो दोनथनोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां
औ गोजोननाय थाबाय। औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम उम।